हेल'।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों दे नोंथां।
थांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आङो ओ जोंनि हा बर' हारिमु बा जोंनि बर' हारिनि गोदो गोदायनि आरो दा दानि मुगानि जोङो खाना फोथाय बिनि सोमोन्दै आङो सावरायनो हरनाय जादों नोंथां। ओ बेबायदिनो जोङो गोदोनि आरो दानि खाना फोथायनाय होननानै बुङोबा बा जिखुनु खाना फोथायनाय होननानै बुङोबा जोङो ओ जो मोनसेन नङैखौबो नंगौ साननाय बा नंथारैखौ नोंगौ होननाय ना बांसावलाबायनाय बा साननानै लानाय ना बेखौ जोङो खाना फोथायनाय होननानै बु नङा होनबा नोंथां बेबायदिनो जोङो गोदो गोदाय नुनो मो नोमोन जोङो बेबायदिनो सोरबा सासे मानसिया सोरबा सासे मानसिखौ बेबायदिनो गाज्रि फानदायनाय बा गावनि हिंसानि थाखाय बा गावनि गोसोनि गाज्रि साननाय बा गावनि साननो रोङै आखुनि थाखाय बा मोजां गोसोनि साननो रोङै बा जोङो बेबायदिनो माखासे बुजिनाय बुजिनो रोङै बा माखासे सोलोंथायारि बि थिङाव जौगानो हायि बा जोङो गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानो हयि बेफोरबायदि खोथाफोरखौ जोङो रायखांनो हायो नङा होनबा नोंथां जोङो गोदो गोदाय सोलोंथाइ बिथिं आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिथिं ओ जोङो गोबां गोग्लैसो थानायमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ।
थिखालाव जोङो फारि फारि जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव जोङो सोलोंथाइ से जोंहा रांखान्थि आरो बुजिनाय बेबायदिनो समाज जौगानाय आरो गोबां जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां औ नंगौना ओ बेबायदिनो जो जोङो खाना फोथायनाय होननानै बुङोबा बिदिनो सासे से मानसिखौ आरो नङैखौ नोंगौ होननानै माबा मोनसे खैफोदाव गाब्र' होनाय बेफोरखौनो बुजियो नङा होमबा नोंथां ओ नोंथांनि बायदिबा खाना फोथायनायनि ओ सायाव माबायदि फोरमायनो सानो
औ आङो जोंना सावरायनांगौआथ' बिदि नालाय गोदोनि आरो दानि खाना फोथायनायनि सायाव नालाय ओ ओ बिदिब्ला जोंनियाथ' गोदोहाय बिदिनो नोंथाङानो बुंलांबाय नङैखौबो नंगौ साननानै नै लानाय ओ बिदिनो ओ दाय गैयै सुबुंफोरखौबो जोङो दाय दङ होननानै बिदिनो जोङो बुथारलायनाय दानथारलायनाय बिदिनो ओ, नांज्लाय खमलाय जाबाय थानायखौ जों गोदोहाय बांसिन नुनो मोनोमोन नङा होमबा नों नोंथां औ, बेखौ बो जोङो खाना फोथायनाय एबा खोमसि फोथायनाय होननानैथ' जों सानजायो
औ नोंथां
बिदिनो ओ, गोदोनि ओ, सुबुंफोरा बांसिन ओ, बिदि सोलोंथाइ ओ, फोराव जौगानाय नङामोन आरो गोदोनि सुबुंफोराथ' बांसिन सोलों नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो बिसोरनि साननाय हनायफोरा एसे थौले गोसोनि जायोमोन आरो बुजि रोङैयाव बिसोर बांसिन खाना फोथायनायखौ ओ जोङो बांसिन नुनो मोनोमोन गोदोनि सुबुंफोरखौ
औ नोंथां
गोदोहाय ओ खाना फोथायनायखौ लानानै बिदि ओ दायना दायनि साजायलायनानै बुथारलायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो बांसिन ओ बेमार आजार फोरफोर जायोब्ला बिदि डाक्टरनाव लाङाबालासिनो जों अजा आरिफोरनाव नायनानै गावसोरनि बेरामखौ बारासो ओ खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा नों नोंथां नाथाय आथिखालाव जोंबो खौ एसे खमायलांनायखौ जों नुनो मोनबाय आथिखालाव जोंना नोंथाङानो बुंलांखाबाय जोंना सोलोंथाइ आरिफोराव जौगानायनि थाखाय जोंनाव बेफोर एसे खम जालांनायखौ नुनो मोनबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां
बिदिनो ओ थेवब्लाबो जोंनि ओ दासिमबो जोङो जोंनि बे बर' गामि ओनसोलफोराव जोङो खना खनला सुबुंफोरखौहाय जों नुनो मोनो दासिमबो बे खोमसि फोथायनायखौहाय
औ
ओ खोमसि फोथायनायनि बिदिन्थि जेरै फिसा फिसा बिदिन्थिफोर जेरै जों दासिमबो जोंनि बर' सुबुंफोरा साननानै नानै लायो जेरै ओ दालाय गोथैआव ओ बानानै दाउखा गामनाय नुयोब्ला जोङो मायबाफोर खैफोद फोरमायदों होननानै साननानै लायो आरो बिदिनो फुंनि समाव जोङो ओ हवाफोरजों हान्थिलाङोब्ला सैमा हासुलानायफोर जों नुयोब्ला बेफोरखौबो जों खहा जायो होननानै साननानै लायो। आरो जोङो बिदिनो थाबायलांबाय थानाय बेफोर समाव जों बिदि दैहु खालिफोर नुयोब्ला जोंनि माबा मोनसे ओ खहा लाबोगोन होननानै साननानै लानाया जोंनि बर'फोरनाव दासिमबो दङ नङा होमबा नोंथां? बेफोरबायदि साननायफोरखौ जोङो दासिम दासिमबो ओ जोंनि बर' आइजो एबा बर' सुबुंफोरनाव जों दासिमबो नुनो मोनो नङा होमबा बेफोरबोथ' ओ मोनसे मोनसे खाना फोथायनायनि बिदिन्थि नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां जोङो खाना फोथायनाय ना जोङो बिनि गेजेराव जोङो रायलायोबा जोङो जोङो माबोरै खाना फोथायनाया फोजोबस्रांबोदों आरो बेखौ माबोरै फोजोबनांगौ आङो बेनि सायाव नोंथांनो फोरमायनि नङा होमबा नोंथां
औ औ
सोलोंथाइयानो जोंनि ओ- मा होनना बुङो खाना फोथायनायखौ होबथानायनि गिबिसिन राहा नङा होमबा नोंथां? जोङो मोनसे सोलोंथाइखौ जौ गा होनोबा जोङो ओ- मा होननानै बुंदों जोङो मोनसे सोलोंथाइया जौगायोबा बा सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो जौगानो हायोबा जोङो गासैबो बिथ थिङावनो दावगानो हायोबा जोङो गासै सैबो लामाखौ जोङो आगान सु सुननो हायो नङा होमबा नोंथां? ओ-गावजों लोगोसे जोङो समाजखौ आरो हारिखौ आरो हादोरखौ आरो बेबायदिनो हादोरसा बा हादोरमा बेफोरबायदि गासैखौबो जोङो लांफानो हायो बा जौगाहोनो हाय यो नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो जोंङो सोलोंथाइया गुदि। बिनिखायनो जोङो सोलोंथाइखौ जोथोन लानांगोन जोङो सोलोंथाइ जोथोन लानाय होननानै बुङोबा सासे गथ'नि फरायनाय फरायसालियाव थांनाय आरो बेबायदिनि बिनि फरायनाय बिथांनि मा लामायाव ओम मा लामाजों बिथाङा थांदों बा बे फरायसाया मा लामाजों दावगालांदों बा मा लामाजों हान्थिलांदों जोङो बेखौ खौ नोजोर होनाया जोबोर गोनां नङा होमबा नों थां ओ-जोङो सासे गथ'नि ओ- नोजोर होनाय होननानै बुङोबा जोंङो गिबियाव जोङो बिमा माहारिनि आखाइयाव। थाग्रोबा गावनि बिमानि आखाइयाव थाग्रो नङा होमबा नोंथां? ओ-जोङो सासे गथ'खौ ओ-ओन्दैनिफ फायनो जोङो बिमाफोरा जोथोन लायो आरो बेयाव मा होननानै बुङो जोंनि गुदि सोलोंथाइखौ बिमाफोरानो फोरोंजेनो जेरै राव रायज्लायनाय बिनि फाव फेसन फोरोंनाय। आरो बिनि साननाय हनाय मोजां आख खल आखु मोजां गियान मोजां सानस्रि बिखौ गासैबो बिमायानो सोनानै होनाय जायो। बिनिखायनो जोङो बिमा माहारि दिएस गाव गावनि गथ'खौ सोब खोब ओ- जोथोन लानाया मोजां। मानो होननानै बुङोबा जोङो। गावनि गुदि रोंगौथि बा गावनि गुदि गियानखौ जोङो बिमानिफ्रायनो मोनो। बेबायदिनो जोङो सासे गथ'ख खौ मोजां फारसे जौगाहोबा बा मोजां लामाजों दैदेन होनो बा मोजां लामाजों आगान सुरहोरनोबा जोङो बेखौ फरायनायनिफ्राय लानानै जोङो माखासे आखल गियानफोर खौ सोननानै होनांगोन। फरायनायजों लोगोसे जोङो माखासे मोजां सानस्रिखौ बा माखासे मोजां हुदाफोर खौ जोङो सोनानै होनांगोन नङा होमबा नोंथां? आरो जोङो बेबायदिनो मख'नो हाबावो बे सासे ओ मानसिखौ जोङो मा होननानै बुङो मोजां सानस्रि खालामनोबा जोङो बेखौ ओ मोजां बुजाय-आजाय दोननांगोन। गाज्रि लोगोफोरजों जा ओ लोगो जानायखौ हेंथा होनो नांगोन। आरो जोङो ओ उन्दै फोरा जे बुजिस'या जाय ओ जायजों बेजोंनो जोङो गाज्रिखौबो मो मोजां नुयो, मोजां खौबो गाज्रि नुयो नङा होमा नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ गाज्रि फारसे लामायाव थांदों नामा बा गाज्रि माबा मोनसे हुदाखौ सोलोंदों नामा बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो मोजां लामाजों दैदेननो नांगौ आरो गथ'फोरखौ। बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइ होनानै आरो बे सासे सोलोंथाइ लानो हानाय मानसिया जोङो गुबुन सासेखौ मदद होनाय बेबो मोनसे जोंनि ओ खाना फोथायनायनिफ्राय बारग'नायनि मोनसे मो जां लामा मानो होननानै बुङोबा जोङो साफ्रोमबो रोंखा-राखा जानानै फैया मानो होननानै बुङोबा जोङो ओ गासैबो माखासे सानदांथि बा माखासे रोंगौथिखौ जोङो सोलोंनायनि गेजेरजों रोंनो हायो आरो बिनिखायनो सोरबा सासे गोरों मानसिया बेयो गाव खौल' गोरों खालामनानै लायोब्ला जोंनि गामि ओनसोल आरो समाज आरो बेबायदिनो हादोरनि ओ जौगानाय जाया मानो होननानै बुङोबा जोङो गाव हारसिङै मोनसे गामिखौ सालायनो हाया बा गाव हारसिङैल' थायोबा बे बेबो मोनसे गामि जाया आरो हादोरखौबो हारसिं जौगाहोनो हाया आरो गाव हार सिं थायोब्लाबो बियो मोनसे हादोर जाया नङा होमबा नोंथा? बेबायदिनो जोङो मा होननानै बुङो जोङो गामियाव बा गामिनि देरसिन जोङो ओनसोलाव ओनसोलनि देरसिन जोङो जिल्लायाव जिल्लानि देरसिन जोङो बेबायदिनो ओ मा होनना बुङो हादोर सायाव बा हादोरमायाव बेबायदि जोङो जौगानाय लाबोनोबा जोङो गावजों लोगोसे गुबुनखौबो फोरोंनांगोन। नङा होमबा नोंथां? गावनि सोलोंथाइ जे ओ गावनि रोंगौथिखौ जोङो गुबुननो फोरोंनांगोन। थिग बेबायदिनो आं बे सासे मानसिनि रोंगौथिखौ सासे गुबुना फोरोंलायबाय आरो बे गुबुना सोरबा सासेनो फोरोंलायबाय आरो बैनो बै बैनो आरो बेनो बै नो बेबायदि फोरोंलायनानै जोङो ओ फारि फारि फारि फारि जोङो दावगालांनो हायो आरो। बेबायदिनो जोङो गासैबो बेबायदिनो फारि फारि दावगानायजों लोगोसे ओ दावगालांनो हायोबा जोंनि समाजाव जोङो खाना फोथायनायखौ जोङो फोजोबस्रांनो हागोन। नङा होमबा नोंथां? ओ नोंथांनि बायदिब्ला खाना फोजोबस्रांनाय खाना फोथायनायखौ फोजोबस्रांनायनि राहाफोरा मा मा जाथावगौ?
औ नोंथाङानो बुंलांखाबाय जे जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथार। ओ जोंनो बायदिसिना सोलोंथाइजों लोगोसे जे बायदिसिना सानस्रि ओ साननाय हनायखौ जोंनो ओ फरायनायजों जोंनि फोरोंगिरिफोरा जेरै सोलोंथाइखौ जेरै फोरोंलाङो बिदि ओ जोंनो लोगोसे जोंनो जोंनि बिमा बिफायाबो एबा जोंनि मिथिनाय ओ बिसोरो जोंखौ फोरोंलांनांगोन सासे गथ'खौ ओ माबायदि फरायनायजों लोगोसे बिनि आखल आखुखौ मोजां खालामलांनोब्ला ओ बिमा बिफायाबो ओ बिमा बिफानि बोसोन बादिब्ला बियो मानिनानै सोलों लांनांगोन अब्लासो जोङो सोलोंथाइ आरि बायदि ओ बिथिङावनो जोङो जौगानो हागोन। अब्लासो जोङो ओ जोंनि रोंगौथिजों जोंनि बुजिनायजों ओ अब्लासो जों बै खाना फोथायनाय नि सायाव जोङो ओ गोजान जानो हागोन।
औ औ नोंथां। ओ जोङो बेबायदिनो ओ खाना फोथायनायखौ होबथानो थाखाय जोङो लोमजानाय साजानायखौ जोङो मा होनो ओ दानि ओ बिगियानारि ओ जौगानाय जेरै डक्टरफोर ना बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदि डक्टरफोर बा हस्पिटालफोर बा मोजां नायग्राफोरनाव जोङो लांनाय हुदाखौ खालामनो नांगौ मानो होननानै बुङोबा जोङो माखासे खाना फोथायनाया जोङो लोमजानाय साजानायनिफ्राय ओंखारबोयो नङा होमबा नोंथां बेयो जोबोद गाज्रि खाना फोथ फोथायनाय मानो होननानै बुङोबा जोङो ओ सो-सोरबा सासे मानसिया गावनि देहानि लोरबांनि थाखायसो लो-लोमजानाय जायो आरो बिनि ओ देहायाव माबा मोनसे खमि जानायनि थाखायसो लोमजानाय जायो। बेफोरखौ जोङो अजाफोराबा मा-माखासे ओ मा होननानै बुङो बिदि देवसिगिरिफोरा जोंनो बे खौ हमदांनो हाया मा बिखौ जोङो आथिखालाव जोङो डक्टरफोरनाव लाङोबा जोङो बेखौ गोरलैयैनो हमदांनो हायो अब्ला बेफोरनिफ्राय जोङो खाना फोथायनाया गैया जालाङो नङा होमबा नों थां आरो जायखौ जोङो नङैखौसो फो फोथायनायखौ नङैखौ फोथायनायखौसो खाना फोथायनाय खायोब्ला अब्ला जोङो बैफोर बायदि खानाय फोथेरनायसिम लाङालासे जोङो माखासे आथिखालाव जोङो गो-गोबां गोरों गोरा डक्टरफोर ओंखारबायना बेफोरनि बोसोन लानानैसो जोङो ओ माखासे देहा ओ लोमजानाय साजानाय बेफोरखौ जोङो फाहामनो नांगौ। बेबायदिनो जोङो गुबुन गुबुन बिथिङावबो नायनानै नै जोङो मा जोङो धोरोमखौ फोथायनांगौ नोंगौ बियो सैथो। नाथाय धोरोमखौ लानानैनो माखासे गाज्रि ओ थासारि सोमजिहांगौ बेबो नङा ओ धोरोमा जाहैबाय जोंनि फोथायनानै लानाय आरो जोङो बेखौ फोथायनो थाखाय जोङो फोथायनायजों जोङो सिबिनाय जायो आरो जोङो सिबिनोबो नांगौ नाथाय जोङो बेखौ गारजि फारसे जोङो लांनो नाङा नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो ओ माखासे खाना फोथायनाय बायदिसिनाखौ जोङो खिथानो हायो आरो मा जोङो बेबायदिनो खाना फोथायनाया जोङो बेबायदिनो मोनसे गामिनिफ्राय बा मोनसे ओनसोलनिफ्राय सोमजिनो हागौ बेखौ जोङो मा जोङो खौसेयै जानानै बा खौसेयै सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ फोजोबस्रांनो नांगौ आरो जोङो बुजियिखौ बुजि-बुजायनो नांगौ नङा होमबा? नोंथां जायफोरा मिथिया बिसोरनो जोङो फोरमायनानै होनांगौ नङा होमबा नोंथां? ओ नोंथांजों साव